नोंथाङा आंनो औ नोंथाङा आंनो कल खालामनायनि जाहोना मामोन?
औ गिबि गिबियावनो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
गोजोन हर नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो दा दान्दिसे सम होनो हागोन नामा? हेल नोंथां नोंथाङा आंनो दानदिसे सम होनो हागोन ना औ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों बर'नि ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे सावरायगौमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ दा आं बर' हारिनि मुंदांखासिन आरो गोथाव दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव मोनसे अनलाजों दाउ बेदर ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों। अनलाजों दाउ बेदर बे ओंख्रिया जाग्रा आदार ल' नङा बियो जोंनि हारिमु दोरोङारि आरो आलासि बरायनायनिबो नेरसोन जेब्लानो जों बैसागु हाबा न'खरारि जथुम्माफोर बायदि फोरबोखौ फालियो अब्ला अनलाजों दाउ बेदर ओंख्रिया गोबां बर' फोर फोरा जेनेबा सङो आरो बे ओंख्रियानो बर'फोरनि बयजोंबो मोजां मोनजा मोजां मोनग्रा ओंख्रिफोरनि मादाव मोनसे आरो ना
औ औ।
अनला सोदोबा मोनसे दोरोङारि बर' ओंख्रिखौ बुंनाय जायो। जायखौ गुबैयै माइरंनि गुन्दैजों बानायनाय जायो भारतनि गोबां गुबुन ओंख्रिफोरबायदि जेनेबा अनला दाउ बेदर बे बे बेदर बे ओंख्रियाव जेनेबा बांद्राय मस्ला मस्लि होनाय जाया बेनिखायनो बेयाव मोनसे रुजुजायै थावनाय थायो जाय सादारन चिकेन कारिफोरनिख्रुइ जेनेबा आलादा जायो। आं अनलाजों जेनेबा दाउ बेदर ओंख्रिखौ जोबोद गोथाव मोनो मानोना बियो सावस्रि गोनां आरो जोंनि हारिमुनि खाथि सोमोन्दो गोनां जेब्लानो आंनि न'आव जेनेबा आइया बे ओंख्रिखौ सङो अब्ला आंनि गोसोआ रंजाखांलायो। बे ओंख्रिखौ संनो थाखाय जेनेबा फ्रेस बेदर माइरं जेनेबा हाइजें सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बानलु संख्रि दै आरिनि गोनांथि जायो बेजों लोगोसे जेनेबा खायफाया औवानि दालाय जायखौ जों औवा मेवाय बुङो बेखौबो जोङोबा माब्लाबा माब्लाबा हो होफा देरनाय नुनो मोनो।
औ
माखासे न'खरारिफोरा गावसि सोरनि दोरोङारि रेसिपि बायदि जेनेबा गोथां मैगं थाइगंफोरखौबो दाजाबदेरो।
मोनफ्रोम नखरारिफोरा एसे आलादा आदब थानो हागौ थेवब्लाबो जेनेबा गुदिनि थियारिया फ्राय एखेआनो जायो फ्रेस दाउ बेदर थाव जेनेबा फ्रेस दाउ बेदरा ओंख्रिखौ जेनेबा बांसिन गोथाव खालामो। माइरं पाउदारा गुबुन मोनसे मोजां जेनेबा गोनां मुवा मानोना बियो ओंख्रिखौ गुरै रोजा आरो जेनेबा क्रिम गोनां दाथाय होयो आंनि साननायाव अनला दाउ बेदर ओंख्रिया बर'फोरनि गोरलै आरो सावस्रि गोनां। आदारनि साबसिन बिदिन्थि बेयाव थाजिम मुवाफोर बाहायो। बाहायो आरो गोबां मस्ला-मस्लिनि गोनांथि जाया बियो मोनसे जाहोन जायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो बे ओंख्रिखौ मोजां मोनो।
औ
दा आं नोंथांनो एसे फोरमायनि दाउ बेदरजों जेनेबा अनला आं ओंख्रिखौ माबोरै बानायनाय जायो
गिबियावनो फ्रेस दाउखौ दैजों मोजाङै सुनानै लायो आरो जेनेबा हिसाब मथे फिसा-फिसा थुख्रा-थुग्रा गोदोनानै लानाय जायो। बेदरखौ जेनेबा सुखांनायनि उनाव गुबुन गोनां जानाय मुवाफोरखौ थियारि खालामनाय जायो। हाइजें सामब्राम गुफुर आरो बानलु बानलुफोरखौ जेनेबा सुनानै मोन मोनसे पेज बानायना लानाय जायो। बेखौ होयोब्लासो जेनेबा ओंख्रिनि थावनाया बाङो आरो मोदोमो गुबुन ओं ख्रिफोरनि बायदि जेनेबा बेयाव बारा मस्ला-मस्लि होखानाय जाया बेनि उनाव जेनेबा जोङो अरदाब जेनेबा गोदोनि समाव जों अरदाबाव सङोमोन दा जेनेबा जों गेसफोरावनो संनायखौ नुनो मोनो जेनेबा दा गेसाव जेनेबा सारायखौ बाहायनानै थाव होयो थावा जेनेबा जेब्ला गुदुं जायो अब्ला दाउ बेदरजों लोगोसे जेनेबा सामब्राम बानलुखौ जेनेबा सारायाव हरो बेबायदिनो दसे एरना होयो बेनि उनाव जेनेबा दैखौ नांगौ हिसाबै लुहरना होयो। बेनिफ्राय जेनेबा गेेजेर बिदुंआव लासै-लासै गुरै आरो गुरै जागासिम जेनेबा संनाय जायो आरोना
औ
दाउ बेदर संबाय थानाय समावनो जेनेबा माइरंखौ जोङो गुन्दै खालामना जेनेबा दैजों गलायना पेस्ट खालामना लानाय जायो। माइरंनि गुन्दैखौ जेनेबा मोजाङै गलायना लानाया गोनांथार जाहाथे गथा थाया। जिल्ला दाउ बेदरा फ्राय संजायो अब्ला माइरंनि पेस्टखौ हरनाय जायो। गोबां न'खरफोराव जेनेबा औवानि दाालायफोरखौबो होफायो बियो थावनायाव मदद होयो आरो मोदोमनाय मोदोमनायाबो बारा जायो बेजों लोगोसे जेनेबा गोथां मैगं-थाइगंबो दाजाबदेरनाय दाजाबदेरनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
औ गासैबो मुवाफोरखौ जेनेबा होखांनायनि उनाव ओंख्रिखौ आरोबाव दसे सम संबावो बेनि उनाव जेनेबा ओंख्रिया रेडि जायो। बेखौ बोखांनानै दसे सम दोनो। जेनेबा ओंख्रिया जेसेबांनो गुसु जागोन अब्लानो अनला ओंख्रिया एसेबांनो थावगोन न। जेनेबा थावनाया बांसिन आरो ना गुसु जायोब्ला अनला ओंख्रिया।
औ औ।
दा आं नोंथांनाव मोनसे सोंलु सोंनो लुबैदों नोंथाङा माब्लाबा जेनेबा दाउ दाउजों अनला ओंख्रि जाखांबाय नामा?
औ जाबाय नोंथां।
थाङा मा ओंख्रिखौ जेनेबा मोजां मोनो बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ जागायदो नोंथां
आं नोंथांनो दा आंनाबो जा गोथाव ओंख्रि अनलाजों दाउखौबो आं मोजां मोनो।
औ
बेनिफ्राय आं सबायजों सबाय दालिजों जा दालि खारैजों साम' जानो बांसिन मोजां मोनो आरोखि नोंथां
औ
दा बेखौ बोरै संनाय जायो आं नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों ओ दा आं नोंथांनिसिम फोरमायनोसै जा साम' बै साम'खौ जोङो सानसे आगोलावनो दैमानिफ्राय जोङो खननानै लाना फैग्रोनाय जायो आरोोना नोंथां। बेनियाव नावहाय बेखौ खान्थायाव दै एसे होनानै दोननाय जायो आरोखि नोंथां बेनि उनावहाय जा दिनखालि जागोन बै दिनखालिहाय बेखौ खायफाया रुग्रोयो नाथाय खायफाया रुव रुवाला फानोबो जा साम'नि खुगाजों थानाय बिगुर बै बिगुरखौहाय एरख'नानै गारो खायफाया रुनानै एरख'यो रुनानै एरखोबा बख'नो मोजांसिन जायो आरोखि नोंथां बेनि थाङै बख'बाथाय हाबलांनायनि चान्स थायो बा जेनेबा साम' सिङाव हाबलांनायनि थायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ
बेबायदिनो बेखौ बख'यखाङोब्ला ज खिबुनि एसे गोलाव बे गोलावखौ ससे ससे दान्स' जोबोनाय जायो आरोोना नोंथां गासै खौबो ससे ससे दानसोजुनाय जायो।
औ।
बेबादिनो दानस'खांनायनि उनाव बेखौ फिन खनसे सुबावनाय जायो आरोखि नोंथां बेखौ मोजाङै सुना लानाय जायो।
औ।
बेबायदिनो सुखांनायनि उनावहाय बेखौ एसे रानस्रो स्रो खालामनानै दोननाय जायो आरोखि नोंथां। बेनि सिगांनो बेखौ रानस्रो स्रो खालामग्रोनायनि उनाव जा दालि ओंख्रि बै दालि ओंख्रिखौ ओ सुनानै खायफाया सोमनानैबो दो सोमोबो दसे ओ जिबा मिनिटसो सोमनानै दोनो खायफाया नाथाय ओ जोंनियावहाय सोमनायखौ आं खम नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो दालिखौ सुखांनायनि उनाव दालिखौ एवफ्रामग्रोनाय जायो आरोखि नोंथां ओ पियास बान लौ रं ओ थाव होनानै बेखौ एवफ्रामनानै लानाय जायो। बेयाव एवफ्रामनायनि उनाव ओ साम'खौबो एवफ्रामनाय जायो सिगाङावनो साम' बो एवफ्रामग्रोना लायो बेबायदिनो साम'खौ एवफ्रामना लानानैहाय।
बेयाव दालिखौ एवनानै दा दालिखौ एवफ्रामनाय बाजैैनो ओ दै इ दै होखानाय साम'खौ होखानाय जायो आरोखि नोंथां। साम'खौ होदलाखानाय जायो आरोखि नोंथां। बेबादिनो होदलानानैहाय बेखौ नैजि मिनिटसो ओ खोब हाबनानै दोननाय जायो आरोखि नोंथां। ओंख्रिया एसे ओ दैया थाब राननायनि। ओ बेखौ खोबनानै दोननाय जायो आरोखि नोंथां। बेबायदिनो थामजि मिनिटसोनि उनाव ओंख्रिखौ ओ जाजानाय जायो आरोखि नोंथां। खायफाया दुन्दिया होयो बा दुन्दिया गैयैयाव खा-खासिथारा होयो बेदिनो ओ खासि टारा गैयिफोरा हाइजें बिलाइखौबो होनाय नुयो। ओ गों आं नुनायाव गोबांखौ नो हाइजें बिलाइ होनायखौ नुनो मोनदों। आ बेजों लोगोसेनो जा ओ गांजेमा बाथोन बर'फोरनिनो मोनसे फेभरेट बा साबजाथाव आ बाथोन होननानै आं सानो। ओ बां-बांसिनानो गांजेमा बाथोनखौ जानाय मोनो मोजां मोनो। आ मोदोमनाय मोनो बेखौ जोंनियावहाय खम मोननाय जायो आरोखि नोंथां। ओ बेखौ जोबोद खम मोननाय जायोखि जोंनाव। ओ बेखौ मोनोब्लाथाय जोङो न'आव लाबोनानैहाय ओ बा थोन देनानै जायो आरोखि नोंथां जा ओ एवफा खनसे एवनानै बेखौ पियास बानलु रं एसे ओ सामब्राम गुफु सामब्राम गुफुर एसे सामब्राम गोजा एसे होनानै बेवहाय बेवखो एवनानै लानाय जायो आरोखि नोंथां। एसे ओ जारे जारे जाहासिम एवनाय लानाय जायो बेनि उनावहाय बेखौ ओ बोखांनानै ओ बाथोन देनाय जायो आरोखि नोंथां। ओ बेबादिनो देनानै बेखौ जाजानाय महर मोननाय हयो आरोखि नोंथां।
औ।
बेखिनियानो नोंथां।
औ दाथ' नोंथां जोंना समावबो जाबाय।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ। नोंथांजों सावरायना गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथांजोंबो सावरायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों।
औ जेनेबा आरो नोंथांनि फ्राय जेनेबा गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो जा अनला खारैजों दाउ ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे बा गोबां फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों फिन सरायफिननो मोनगोन।
औ नोंथांजोंबो फिन सावरायफिननो मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों नोंथां गोजोनथों।